औ खोनादों।
अ अ अ दिनै जोङो ट्रेडिसनेल फुड बर'नि दोरोङारि जानाय।
औ
नि सायाव सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
अ दोराङारि जानाय होनबाथ' दोरोङारि आदार होनबाथ' जों मिथिखागौ जोंनि गोदोनि मिथिंगानि सायाव सोनारनानै ओ जि जों गावनि जानाय लोंनाय आदारखो जोङो ओ बेब'स्था खालामोमोन। जेरैबायदि जोङो मिथिंगायावनो मोनो। फिथाइ सामथाइयानो जा मैगं थाइगंआनो जा ओ माइ आबादाथ' जों सोनारखागोन जुजिखागोन। लोगोसे गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव एसे सोलायबोनाय जों नुनो मोनदों। दा गोदोनि आरो दानि जि सोलायनाय बेखौ नोंथाङा माबायदि नोजोर होयो बुंजागोन नामा?
जिहेथु नोंथाङा बुंदों दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो ना ओ दा आङो बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ लानानै सावरायग्रोनोसै।
ओम
औ अनला ओंख्रिखौ जोङो गोदोहाय ओ बिराद मा होनो सोमना दोननानै आरो बेनिफ्राय सोमना माइरंखौ सोमना दोननानै आरो बेखौ बोखांनानै दसे दै सर' होलायनानै उवालाव देनो गोनां जायो। जायोमोन आरो ना।
ओम
दा गोरलैयावनो दसे सोमनानै दोननानै जोंना दा ग्रेन्डार मेचिन ओंखारबायना ओ बे ग्रेन्डार मेचिनाव होनानै जोंना दसेनो संनायनि बेब'स्थाखौ लानो हायो आरो। आरो गोदोनि दिनावथ' अरदाबाव सङोमोन आरो दाथ' गेस ओंखारबाय जोंहा इजिनिफ्राय इजिसिन जाबोगासिनो आरो
ओम
आरो ओ नार्जि ओंख्रिफोर सङोब्लाबो सिगाङाव ओ नारजिखौ सोमना दोननानै बिराद ओ खारै होनानै बिखौ सोमनानै दोननानै बोखांखांनानै खारै होनानै बेखौ दैजों बिराद खौ रुनो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव खुब कुकारावनो कुकाराव रुयोब्ला जोंना दसेनो जायो आरो गोदोनि बिदि गोबाव संनो गोनां जाला माने गासिबो इजिनिफ्राय इजि जाबोगासिनो बेखौ नुनो मोनो आरो आं ना गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव
थिगानो गाहाम नांबाय। आ एसे मोनसे खोथाखो नोजोर होबावनो हायो। गोदो मिथिंगायाव मोनोखायनो जोङो ओ रां रु रुफानि गोनांथिया एसे खममोन बायदि नाङो। दानिया मिथिंगानि सायाव बारा सोनारला बायनानै जायो हाथाय बाजार जगाव ओंखायनो रां रुफाया एसे बारा नांगौ जादों नामा ओरैबो नांखांयो आं मालाबा
ओम ओमफ्राय ओ मा होनो बै मैगं थाइगं उफ्रा खेथि जायखौ जोङो बा बुङो बे उफ्रा खेथिया जे ओ जोंनि बर' समाजाव आवगायनाय बायदि गैला बा मानसिफ्रा बानायनो गोसो होला बेनि जाहोना मा जानो हागौ
बेनि जाहोनखौ आं ओरैबायाददि सानो माने दानि जुगाव माने बिदि खेथि बाथिखौ बारा गोसो होला दानि दिनाव बयबो गाव बोरै इजिलि रां खामायनो हायो बेफोरखौ नागिरो आरो
ओम ओम
गावबा गाव इजि खामानि नागिरबाय साख्रि बाख्रि नागिरसै बेफोरनो मोनजान बयबो बिजियाव थासै बेफोरखौ मावनो टाइम गैला बेफोरबायदि मोनो आरो आं नाथाय जोङो बांद्राय बिजियाव थायोब्लाबो जोङो बे ओ मैगं थाइगं खिनिखौ आरो बेलेग खेथि मावाब्लाबो बे मैगं थाइगं खिनिखौ जोङो न'खराव मावनानै लानो हायोब्ला मोजां आरो माने बाजाराव बायनानै जानायफोराथ' बिराद हासार मुलि होनाय। जोङो जुदि न'आवनो बेफोरखौ मावनानै जायोब्ला हासारफोरा हासारफोर होनाय फ्रा एसे खम जायो आरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बे मुलि होयि अरगानिक मैगं थाइगंफोर मैगं थाइगं फोरा आरो औ बेबायदि सानो आरो आं
बाहाय एसे एसे साउन्डखौ एसे गोसायै माबाबावनो हागोन नामा नोंथाङा
अ मोजां खोनायाखै नामा
खोनादों खोनादों। एसे एसे आरो उसुबिदा गैयाबा अ अ दे आंनि खम खोनादो नामा?
ओहो खोनायाखै दे
आतसा आतसा थिगानो ओमफाय ओ जोंनि दा ट्रेडिसनेल फुड होनोबा नोंथाङा नाम्बार वानाव माखो होगोन?
ओ अनला ओंख्रिखौनो दोनगोन आङो।
एस जोबोद मोजां। जोबोद मोजां अनला ओंख्रिखो मारै मारोरै बानाय एकदम इजि मेथदआव बा गुबुन हारिफोरा बा गुबुन मानसियाबो जाहाथे एट्रेक्ट जायो बेखौ मादि बानायो बेनि बेनिफिटफोरखौ सोङोबा माबायदि जोङो सावराय जागोन ना
औ आंथ' दहायनो बुंखाबाय अनला ओंख्रिखौ दा इजिआव माबायदि सं सङो माने दाना दसेनो ओरैनो थारटि मिनिट्सफोर माइरंखौ सोमखाथारनांगोन आरो दसेबाबो रुइहोनांगोन ना बेखौ ओ दसे सोमनानै दोननानै बेखौ दानिया दै सरग होलायनो गोनांथि गैला आरो ओरैनो ग्रेन्डार मेसिनाव होनानै फेरेद बेखौ ओ गोरानै बो बानायनो हायो बा खनसेनो दै होनानै लाव लावै बो संनो हायो आरो ग्रेन्डाराव होखांनानै जोङो ओ दैखौ ओरैनो बेदरफोर होयोबाथ' बेदर बा मेवाफोर होनानै संनो गोनांबाथ' जोङो मेवाफोरखौ एवनानै लाग ग्रो नांगौ खारैजों रुग्रोनानै लायो। मेवाइया जाहाथे थाब लाग्रोयो आरो बेदरफोर होनोबाबो बेदरफोरखौ एवनानै लाखाग्रोनानै अ दै गोदौनाय गोदौनो गोदौ
उम
ब्ला दैया गोदौहोब्ला अ बे माइरं गुन्दै बेखौ होना होयो आरो। ओमफ्राय दसे गोदौ होनोनायनि उनाव नो अनला ओंख्रिया मोनो दसेनो मोनो।
उम
ओह अनला ओंख्रियाथ' जोंना मोनसे गोनांथार हाबायाव बाय जेरै हाथासुनिफोराव अनला ओंख्रि नङाबानो हाथासुनि जाया आरो
उम बेयो जोबोद बुहुद इम्परटेन्ट बेयो जोंनि बर'आव आ मा होनो हारिमु। बर' हारिमु बा हाबा हारिमुआव जोंना बे नङाबा जाथारा
थियाव दोनगोन नारजि ओंख्रि माने दाबो नारजि ओंख्रियाबो मोनसे बर'नि एंगार हायि ओंख्रि ना जिहेतु बेखौ जोंहा ओंख्रि जानायनि अनगायैबो बेलेग खामानिफोरावबो बाहायो
उम
जेरै मानसि थैयोब्ला नारजि अरगारनाय सोमोनदो गारनाय बे हाबायाव बाहायो जोंहा। ओ मानसि थैब्ला बे नारजिखौ नांगौ खाथारगोन आरो
माने गास गासैबो जिनिस फोरा माने जोंनि हारिमुदो आरो खामानि लाना खामानि बेलेग बेलेग माबाफोराव बाहायजानाया जोबोद माने मोनसे ओंथि गोनां मेहेरगोनां नायथावना आरोखि जे ओ मानसि थैनायाव जोंहा नारजि बाहायो आरो इथिं हाबायाव अनला बाहायो बे मोनसे माने जोंनि आजै आजौआ जि बानायदों बेखौ थारैनो माने बेलेग मोनसे मा नाङोे मोजां मोनसे नाङो आरोखि जे जोंनि आजै आजौआबो थारमाने गोरोंमोन आरो बिसोरो फराय लेखा फरायाव गैयाबाबो थारमाने बिदि माबायाव बिसोरो बहुत गोजौआवमोन होननानै जों सानो आरोखि आरो मोनथिगौ खायसे जोंनि दाबो मिथिगौ उन्दै गथ'फोरा मालाबा बे अरखिफोरखौ लिउ लिउ माबा लायोबा माब मोनसे बुङा होमबा बिदि जायो बोरै जायो आरो बायदिसिना बुङो मालाबा। माबा जे ओरै खालामबा मा होनो थुङा थुङा थाङो माबायो बिदिना जे जोंखौ जोंनि आजै आजौमोना। जोंखौ डिसिप्लिनाव लाखिनो थाखाय जोङो खायसे गाज्रि हुदानिफ्राय लाखिनो थाखाय जोंखौ मा खालामोमोन बिदि बिदि सिगियोमोन आरो। आरोखि बे सिबिनायखौबो आं एकदम गाहाम नाङोब बा बाख्नायो जे दोंमारोमोन दानियासो गैला दा खिन्थु गोदो जि दंमोन आरो इनिफ्राय खायसे खो खोथाखौ फोथायनो हायाबाबो फोथायनो गोनां जायो माने मा होनगोन बेखौ जेरैबायदि। दि ओ नोंथांमोनथि मारै मिथिया। माने दाउखा एसे गाबफैयोबा बारा गाबमारोबा मालाबा गामियाव बिदि आं बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया खिन्थु बिदि माबा मोनसे घथना जानाय। जां फ्राय नुदो आरोखि मा माबायदि खोथामार बेयो। सानै फोथायनाय खिन्थु थेवबो माबा मोनसे थानाय थानाय बायदि मोनो माथो
औ मोनो बिदिनो जोंबो नुबोदों नुनायाथ' दा बेखौ मा होननांगोन मालाबा मालाबा फोथायनो गोनां जायो माब्लाबा फोथायथावाबो नङा बायदिबो मोनो। माने दाउखाफोराथ' बिदिनो गाबफैलाबाय थाखायो गाबनायाथ' बिदिनो जुदि न'खर न'फोरराव दाउसाफोर नुयोबा बिसोरखौ साबनो थाखायबो बिसोर गाबफैयो आरो। माबा मोनसे खैफोद लानानैल' फैदों बेबो नङा बेखौबो सानजोबनो हाया आरो
उम उम बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो इमान माबा खालामनाङा बेखौ आंनि बायदिबा इमान प्रसार जानाङा इफोरो खिन्थु जों मोनसे नोजोर होनाय आरोखि जे माबा मोनसे दोंमारोखोमा जायखौ जोङो मोनथि होआखै। बा जोंनो। जोंनो खोन्थालाङासै जे आजै आजौआ मायबा से दोङोमोन खोमा जोंबो। थेल मालायासै बिदि म दंमोन खोमा आरोखि जे दाउखाया माने मोनसे रोखोमैनो गाबा बेलेग बेलेग रोखोमनि गाबो। ओ बे रोखोमफोरखौ जों मोन सिनाय मोनबा सागे हमना हागौमोन। खोमा माने मारैबा खोलाथिं दिग जाना गाबबा बेलेगनो बोरैहाय साहाथिं दिग जाना गामबा बोरैबानो बेलेग बेलेग मोनसे बुजायो। आरो बाब्राब बाब्राब गाबबा बेलेग ओंथि फोरमायो। दाउ दाउ फिसा लांनो फैनायाथ' एसे बेलेग खायसेनिया दा बे आं एसे माने ट्रेडिसनेल जों दाजादेरबाय बेखौ बे जानाय आदाराव नङा थेवबो एसे दाजादेरबाय। ओ बाखि गाहाम नांबाय रायलायनानै नोंथांदो आ दे जों राय। लायबावसै दे दोन